हेलौ नों खोनादोंना नोंथां? हेलौ नों
अ हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजोंहाय आं मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन दे।
औ नोंथां। नोंथां जों एसे दैज्लांनि आबाद मावनायनि बागैसो सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ नोंथां हागोन दे हागोन।
औ औ। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आथिखालाव दैज्लांनि आबादफोरखौ माबायदिहाय मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथा?
आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव दैज्लांनि आबादफोरखौ गोदोनि बायदियै बारा मावनाय जाया दा एसे गोदान गोदान आगजुफोर बाहायनानै मावनाय जायो आरो जेरै माइ गायनोब्ला माइ गायनो समाव दुब्लियाव नांगोलनि सोलायै टे जों हालेवनानै गायनाय जायो।
औ थारैनो।
औ।
नों नोंथां मोननिथिंजाय माइ आबादखौ माबोरैहाय गायो इसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
जोंनि ओनसोलथिंथ' दा गिबियाव यावनो माइ जोलैखौ दैयाव एसे सोमग्रोनानै लायो। आरो बेखौ हालेवनायनि उनाव
औ।
फोथाराव गारनानै फोनाय जायो आरो।
औ औ औ नंगौ। नोंथांमोनहा न'खरावहाय आथिखालाव दैज्लांनि मा मा आबाद मावबोदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
दायो जोंहा न'खराव दैज्लांनि आबा बाद होननानै बुङोब्ला ओरैनो गोरान आबाद लेस्रा जिंखा आरो फान्थाव बानलु बेफोरबादि आबाद मावनाय जादों आरो।
औ औ। नोंथाङा जे होनदोंमोन गोरान आबाद लेस्रा बानलु बेफोर बैफोर आबादखौ माबोरैहाय गायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोना नोंथाङा?
सिगांनि समावथ' जोंनि ओनसोलाव ओरैनो बेफोरखौ गायनो थाखाय हाखौ नांगोलजोंहाय एवनाय जायोमोन आथिखालाव ओंखारनाय गोदान आगजु टेक्टरफोरजों जेरै हेन्द टेक्टरफोरजों दा हालेवनानै गायनाय जायो जों थ' दा गोदान जेरै गोनोखो मुगायाव ओंख खारनाय बेगरफोर हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानैसो बेयाव गायनाय जायो आरो।
औ थारैनो। नोंथाङा बानलु आबादनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां माबोरैहाय गायनाय जायो?
बानलुखौ गिबियावनो जोङो हाथायनिफ्राय नङाब्ला न'आव थिनानै दोननाय जोलैखौ गिबियावनो जोङो दैयाव सानथाम सानब्रैसोनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो बिनि उनाव दाबसे जायगायाव मोज ङैनो जावग्लिनानै नङाब्ला हालेवनानै जोङो फोनानै लायो। लाग्रोनाय जायो बेखौ जावयैनाय बुङो बेनि उनाव जोङो फोथारखौ बा दुब्लिखौ एसे हालेवनानै हालेवखांनायनि उनाव आरो
औ।
हालेवनायनि उनाव जोङो बानलुखौ गायनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
दा नोंथांनियाव आङो मोननैसो सोंथि
औ
औ नोंथां
देनाय‌ बुंनायसाय नोंथां
नोंथांनियाव आं मोननैसो सोंथि सोंनो हागोन ना? अ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो मा मा आबाद मावनाय जायो? नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो मा मा आबाद मावनाय जायो?
जोंनि ओनसोलावहाय नोंसोरनि बायदिनो एखे रोखोमै एखे रोखोमनि मैगं जेरैहाय दैज्लांनि आबाद होननानै बुङोब्ला जिंखा खाक्रेल लेस्रा पथल बानलु आरो बैफोरनि अनगायैबो दैज्लांनि खुमब्रा बा दैज्लांनि जोगोनार बैफोरखौ गायनाय जायो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? खोनादोंना नोंथां?
उम
खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ नोंथां खोनादोंना? नोंथां